हेलौ खोनादों ना?
खानादों।
औ ओ जों बिदिब्ला दायो टपिकखौ लानि ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आयलाानि सायाव।
औ जायो।
औ।
ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आयला होननानै बुङोब्ला थ' जोंना गोबां दङ' जेरै ओ ओ गिबियै जोंनि बर'फ्रा जेरै आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै बाहायनाय ओ नांगोल, जुंगाल ओ खदाल सिखा मै, हासनि आरो हुकेन बायदिसिना गोबां दङ' आरो बि दिनो। ओ बेफोरखौ जोङो जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो बानायनानै लायोमोन। ओ बि बानायनानै ला नानै माने नांगौ जानाय समाव जेखौ जि मुवाखौ बबे मोनसे आबाद मावनायाव नांगौ जायो बे समाव बाहायनाय जायोमोन आरो। दे
औ। बिदि ओ, ओ बेफोर आबाद मावनायाव बाहायनाय ओ आइजें आयलाफोरखौहाय ओ नोंसो नोंथांमोननि न'आवबो माने बानायनानै लायोमोन ना गुबुननिफ्राय बायोमोन?
ओ बिदिथ' आङो न'आव नुनाय हिसाबै बिदि ओ गुबुननि फ्राय बायनाय बिदिखौथ' नुवाखै ओ नांगोल जों जुंगाल फोरखौबो माने न'आवनो बानायनायखौ नुदों आरो ओ खदालफोरखौबा हले ओ खदालफोरखौथ' जेरै लहानि मुवाफोरखौ नफ्राव बानायनो हाया हिसाबै बेफोरखौ बायनानै लाबो बोनाय जायो बिनिफ्राय खदालनि बिखुंफोरखौ न'आवनो दोनाय जायोमोन आरो।
औ नंगौ। बिदिनो ओ जोंहाबो माने ओ सिगाङावहाय ओ आथिखालावथ' दा माने ओ जों बर'फोरा बांसिनानो ओ नांगोलजों माने हालेवखाला नालाय मोसौफोरजों ओ बिदिनो बांसिनै ओ टिक्टरफोरजोंसो दा हालिवोना ओ बिदिनो सिगांनि समावथ' बर'फोरा बांसिनैनो ओ बे उम बायदिसिना आबाद मावनाय आइजें आइलाफोरफोरखो न'आवनो माने बानायनानै लायोमोन। बिदिनो ओ बिफोरनि गेजेरावनो माने जोंहाबो ओ बिदिनो नांगोलफोरखौबो बानायोमोन ओ बे नांगोलनि फालखौहाय ओ सिगां लहानिबो थायोमोन नालाय लहानिबो बाहायो बिदिनो ओ बे दंफांनि गोजाबो बाहायोमोन ना लहानिखौ बायबाय बिदिनो ओ बेखिनिखौहाय हमग्राय खिनिखौ माने ओ दंफांनि फ्रायनो बानायोमोन आरो ओ बिदिनो ओ खदालखौबो खदाल बिखुंखौबोथ औवानिनो बानायखायोना सोरबा सोरबा दंफांनिबो बानायो माने दंफां फिसानिफ्राय बिदिनो बानायनायखौ नुयो आथि ओ माने बांसिन थेवबो ओ औवानिफ्रायनो बानायो आरो बिदिनो सेखा ओ गोबां ओ मै बायदिसिना लावथिफोरखौहाय नआवनो माने बानायनायखौ नुयोमोन आरो बिदिनो ओ बर'फोरा माने बेफोर आइजें आयलाफोरखौ लानानै आ बाद मावोमोन नालाय बेखायनो माने गावबा गावनो बानायनानै लानोबो रोंगौमोन ओ नाथायबा आथिखालनि सुबुंफोरा माने गोबां उ सोलायबाय बिदिनो माने बेफोर आइजें आइलाफोरखौहाय ओ माने बानायनोबो रोंला आरो बाहायनोबो रोंला होननाय बायदिसो जाहैबाय। बिदिनो
औ नोंगौ थारैनो आथिखालाव ओ नांगोलजों हालौनाय फोरखौ थ नुनो नुनो मोनलासै ओ बेनिखायनो माने बानायनायफोरखौबो गोबां सुबुं फोरा बावलांबाय होननानै बुंनांगोन आरो
औ नंगौ बिदिनो ओ दानि उन्दै उन्दै गथ'फोराथ' बेफोर बायदि माने नांगोल बा ओ मै ओ मै बिफोर ओ हासिनि बेफोर माखौ बुङो माने मिथिलानो ओ गोबां ओं बायदिसिना लेखाफोरावसो थानाय माने बेफोरनि सावगारिखौ नुबासो माने ओ जोंनि बर'फोरनियावबो बेफोरबायदि आइजें आयलाफोरा दोङोमोन होनना सानगोन ओ आंनि बायदिब्ला बेफोर माने ओ आइजें आयलाफोरखो लाखिनांगो माने बाहायनांगौबो जोङो बर'फोरा बिदिनो माने ओ जोङो एसे फिसा जायगायावहाय ट्रेक्टरफोरजों बांद्राय हालेवनाय जाया नालाय ओ गावबा गाव ट्रेक्टर न'आव थाबा सो माने हालेवनो हायो बिदिनो गुबुनफोराबा माने बिदि हालेवनो लिंबाबो माने फैखाया नालाय बेखायनो माने जोङो मोसौजोंनो हेवनाय जायो ओ बेखायनो माने नांगोलफोरखौबो लाखिनांगो आरो
औ नंगौ ओ दानि गोदोनिफ्राथ उन्दै समावनो माने बेफोरखौ जेनेबा नआवनो बानायनायखौ नुयो हि साबै ओ नायै नायैनो माने रोंलाङोमोन आरो। माबे ओ माबे आगजु खौ माबोरैहाय बानायनांगौ। मा बे ओ आगजु खौ बबेयाव खामानियाव बाहायो बे बेफोर बायदिखौ नाथाय ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि आथिखालनि गथफ्रा जेनेबा सिनायला होननाय बायदि ओ सिनायनायाथ सिनायखालानो। बबे जिराथखौ मबेयाव बाहाय बे खौबो माने बाहायनो बावलांसिगोन बायदि आङो नुहुरो आरो।
औ नंगौ। बिनिखायनो माने बेफोरबायदि आइजें आयलाफोरखौबो ओ बरफोरा माने बरफोरनि सिनायथिखौनो बुंबाय आं। माने बिनि ओ सिनायथि महरै माने लाखिबाय थायोबा मोजां आरो। ओ ओरैनो नोंथांमोननि ओइ एरियायावबोहाय माने फोरबायदिआ मोसौजों हालेवनाय माने दङना गैला आरो बैफोर आइजें आयलाफोरफोरखो बाहायना बाहायला माने?
ओरैनो त जोंनि ओ ओनसोल ओसोलावहाय दायो बांसिनै ओ ट्रेक्टरजोंनो हालौनाय जासै बि ओ नांगोल जों हालौनायफोरखौ माने ओ गोबां खम नुयो हालौवनायखौ गारद्रायबाय बिद दि नङा माने नखरसे नखरनै जायहा मोसौ औ दङ आ बिसोरा हालौओ आरो माने मानसि फ्रा जोंनि ओ मा जाखो गासिबो ए ट्रेक्टर जों माने गोरलैयैनो खामानि मावनो हायो हिसा होननानै माने थाबनो खामानिफ्राबो जो जोबो खस्थ' मोना होननानै ओ नांगोल दाननायखौथ' गोजाननि खोथा मोसौफोरखौबो आथिखालाव माने नआव फिला माने फाननाय बेफोरबायदि जालांजोबबाय आरो नांगोल खायसेनि नख ख'रावथ' नांगोल जुंगाल जेबोखौनो नुनो मोना आबादखौ मावो नाथाय बेफोर खौ नुनो मोना बे फोरबायदि जाबाय आरो
बिदिनो ओ जोंनियावबो माने जोंनि एरियावबोहाय बिदिनो बांद्राय माने मोसौजों हालेवनायखौनो नुला आरो हालेवब्लाबो माने सोरबा जोंनि एरिया माने खाथियावहाय हारसा गामि दङ नालाय माने बिसोर बांसिन बेफोरखौ बाहायो आरो माने बिसोरो ओ एसे एसे माने मैगंफोर गायनोबा खोथियाफोर फोनोबा माने बिसोर मोसौजोंनो हालेवो बिदिनो बिसोरनियावसो माने बांसिन थायो आरो नांगोल जुंगाल बा ओ गोबां बेफोरबायदिनो आब आबाद मावनायनि आइजें आयलाफोरा दङ आरो ओ जोंहानावबो माने दा ओ बिदि नांगोलफोर गैला बिदिनो ओ मै दङ ओ दङ बावखा हुलाबारि बिदिनो बेफोरो आइजेंफोराल' दोंसै आरो ओ जोंनो टेक्टरजों हालेवबाबोथ' जोंनो बे बावखा बा ओ ओ हुकेन बेफोरखौ हुकेनखौथ' नांगौबो दिसुन बायदिसिना जिगाबफोरबाबो एरस्रानो बा एरनो नांखागोन नालाय माने बेफोर आइजेंफोरखौ खौनो माने नुयो आरो माने बैफोरबायदि नांगोल बा जुंगाल बेफोरखो नुनोनो मोनला गोबां खम जाबाय उम
आ जोनो जोंनियावबो बेफोरखौ न'आव नुयो नांगोल फ्रा हालोवाबाबो बो माने दासिमबो दङ आरो नाथाय ओ‌ बिफ फोर माने गोबव जायोब्ला माने बाहायजाथाव जाया नालाय थेवब्लाबो दङ आरो ओ हुखेन आरो हासनि ओ जेनेबा आबाद मावनायाव बाहायनाय माखासे आगजुफोरखौ नआवहाय नुनो मोननाय जायो ना थाय बा बाहायनायखौ गोबां खम नुनो मोनो आरो। ओरैनो आथि आथिखालावथ माइ मारा होबाबो ट्रेक्टर। बिदि माइ- माइ मारा होग्रा मेसिन बिदि मोनखायो। नालाय सिगांथ मारा होनाय समफ्राव। हुकेनफोरखौ बाहायनाय जायोमोन ना। नाथाय आथिखालावथ माने। हुकेन फोरखौ बाहायनायखौनो जाला आरो। बिनिफ्राय माइ कंग्राज ओ माइरि दुमग्रा रयना बुङो ना। बेफोरखौबो गोदोनि समाव बाहाय। नाथाय दायो बै माइ मारा होग्रा मेसिना ओंखारनाय लोगो लोगो। बै रयनाफोरखौ। बाहायनाय खौ।